हेलौ
औ खोनादों ओ खुलुमबाय ओ खुलुमबाय गोजोन फुंबिलि
जोङो मानि टपिक
जोङो दायो जों फिफा फुटबलनि सोमोन्दै जों सावरायगोन रायलायगोन सावरायगोन बेजों लोगोसे जोंनि भारतनि फुटबलनि सोमोन्दै जों सावरायगोन आरो ओं दाथ' मोनथिदों आदाया
औ
साउथ आमेरिकानाव मा होनना बुंगोन फिफा वर्ल्ड काप जाबाय थादों। जाय वर्ल्ड कापखो बोसोरजों खनसे उम खुंनाय जायो। देग्लाय बेबायदिनो ओ साउथ आमेरिकानि मोनथाम देशावहाय खुंनाय जादों जेरै इउ एस ए केनेडा आरो मेक्सिक' आगोलाव जों नायोबा नुयोमोन आरो थार्टि तुथा बेबायदिनो देसा हादरा पार्टिसिपेट खालामोमोन नाथाय देग्लाय बारायनानै फुरति इयोतता खालामना होनाय जाबाय आरो आरो बेयाव फर्टि ओइथा जाबाय दा बेजों लोगोसे जोंहा भारतआो चान्स दङमोन आरो गेलेनो मोननायनि नाथाय जोङो नुनो मोनो भारतनि जि फुटबलनि जि सायाव जि बोलो क्रिकेटनि बायदि जे बोलो बे जोंनि भारतनि फुटबलाव गैया आरो जायनि थाखाय गेलेनो मोननाय जायासै आरो दुखु थाबाय आरो गेलेनो मोननायबा मोजां जागौमोन होननानै मा होनना बुंङोब्ला क्रिकेटदों कम्पेयार खालामोब्ला बुहुमनि बिथोराव बयनिख्रुइ फेन गोनां स्पर्टस होनना बुङोब्ला जोङो फुटबलखौ होनना मिथियो
औ
जोबोर नायनोबो मोजां इन्टारेस्ट बोसोरबैदों खनसे जायो आरो दा जोंनि भारतआो चान्स दङमोन आरो एसे माबायाव थांबावनाय मोनबा गोसो होबावनाय मोनबा नाथाय हायासै आरो अब्लाबो जायगाखौ खौ बाहागोखौ मोननो हायाखसै बे फरटिनि उम थानाय मोनबा मोजां मोनगौमोन अब्लाबो दाबो नायदों गोजोननाय दङ नायनानै अब्लाबो गुबुन हादरफोरनि पारफरमेन्सखौ नायनाय सानखांनाय फैयो आरो जोंनि भारताबो बाहागो लानो हानायमोन। बा अब्ला जोंनि बर'फोरनि गेजेरावबाबो सासेबाबो बाहागो मोनगौमोनदां होननानै आं सानो आरो।
औ औ नायनोबो इन्ट्रेस्ट जागौमोन
नायनोबो इन्टारेस्ट जागौमोन गोसोआबो बांसिन जागौमोन जोंनि बर'फिसा
बर' गावनि गावनि हादोरनि खेलेनो मोनोब्ला मोजां जायो आरो।
मोजां जायो। बे हिसाबै जोंनि इण्डियायाव जुदि गेलेनाय मोनबाथ' जोंनि बर'फोरनिफ्राय सासेबाबो मोनगौ मोनदां आरो।
मोनगौमोन मोनगौमोन।
माने होमबाना बांसिन इन्टारेस जासिनगौमोन गावनि फिसा थानाय जों लाबजों
औ
औ बेबायदि आरो। दाबो नायदों नायदों मैया मोनावबो नायखांबाय इंलेण्ड आरो इयार कंग'निखौ मोजां मोनदों नायनानै नोंथाङालाय नायदोंना नायाखिसै?
आं टाइम मोनाखै फुटबलाव इसबां माबा नायनो होनो मोनाखै आङो।
अ ओ मोजां ओं। जेब्ला जोङो खेला दुलाखो स्पर्टसखौ बेहेके फुटबलखौ जों टाइम पासनिल' लाया लासेनो जुदि जों प्रफेसनेल हिसाबै लायोब्ला बेखौ बेजोंबो जोङो गोबां थाखा फैसा खामायनो हायो आरो दायो ओं जोङो नायोब्ला एथलेटिकफोरनि थराव स्पर्टस पार्सनेलिटिसफोरनि बिथोराव बयनिफ्राय धोनि धोनिफ्रा फुटबलार फोरानो ओ जेरै ख्रिस्टियानाव रनाल्द' लियनेल मेसि एमबाखैमोन बिसोरो आरोना। दिनै जोंनि इण्डियायावबो ओम गोबां बेबायदिनो थाखा खामायग्रा दङ मोन्थिजानायनाय फुटबलार जेरै सुनिल सेत्रीमोन दङ जांटेमोन दङ बिसोरबो गोबां थाखा फैसा खामायो आरो।
दङ खामायनो हायो रांखावरि आरजिनो बा गावनि रोंगौथिखौ देखाय बो
देखायनो ओ
बर' समाजखौबो
ओम खालामनो हायो आरो जोंनि बर' फोरनि गेजेरावबो दङ हलिचरन नार्जारिमोन दङ दुर्गा बर'मोन दङ। गोगोम सारमोन दङ बिसोरो आरो जेब्ला जोङो फुटबलाव गोसो होनानै जोंनि केरियार बानायनो हायो ना अब्ला जोङो गोबां जायगाफोरबो नायथिंनो मोनो आरो खेला गेलेनायनि गेजेरजोंनो।
गोबां जायगा गिदिंनो हायो बेजोंनो बेजोंनो लोगोसे जोंनि बर'नि गेजेरावबो जुदि दा हलिचरन मोनबाय
ओम ओम
बायनो हायोबा जोंनि बर' हारियाबो जेरावबो नाम जा
फुंसार जानो हायो औ औ जोङो स्पर्टसखौ बेखायनो जोङो मा होनना बुंगोन जास्ट टाइम पासनि होननानै लानो नाङा आरो जों प्रफेसनेल हिसाबै जों लानो हायो जोङो गावनि केरियारखौ बेवहायबो बनायना हायो आरो जों गोसो होयोबा
मोजाङै बानायनो हायो आराम
हायो औ जोङो हायाबाबो जोंनि गथ' गथायफोरखौ हाहोहोलांनांसिगोन आरो।
औ औ।
जों बेफोरफोरखौ गेलेयोब्ला जोंनि देहायाबो गोग्गो थाबाय थायो। बेमार आजार गैया एक्सारसाइसबो जायो जोङो। गा थ्रि थिंनिफ्रायबो बेनिफिटखौ नुहुरो आरो जों स्पर्टसनि सायाव बेखि फुटबलफोरनि सायाव आरो
नुयो नुयो
जोङो गोसो होनोानै गेलेनाया मोजां आरो पेनसन आरो दुखु थाबाय आं आरो आसा थादों आरो फैगोन समफोराव जोंनि भारतआो जाहाथे थाबैनो बे फिफा बे फुटबलखौ जाहाथे गेलेनो मोना बेनि गेजेरावबो ओ जोंनि हारिनिफ्राय जोंनि बर' हारिनिफ्राय गेलेनो मोन्थों बेखौ मिजिं थिबाय आरो।
आं ओरै बेसेबां नलेज गैया माने फुटबलाव।
ओ ओ
ओ होनबाबो थेवबो नायनानै बा फुटबल खेलेनाय गेलेगिरि बिथांमोनखौ जोङो मोजाङै नायनोबो मोजां नुयो आरो लोगो से हलिचरन मोन सैजौगाखां बा जा जाफुंसार जानो हायोबा गोबां जायगायाव मिथिजानायखौ नुयो आरो जोंबो दा हलिचरन हायद्राबादफोर बायायदियाव थानानै दा हायद्राबादाव बर'फोरखौ मुंदांखा खालामनो हायो।
खालामदों औ। बे हलिचरन नार्जारिया फार्स्टाव एफसि गवादों गेलेदोंमोन। बेनि उनाव हायद्राबाद बिनि उनाव बेंगालुरु। ओबसि बिसोरजों गेलेनानै दायो दिल्लीयाव थानाय क्लाबाव गेलेगासिनो दङ आरो दायो बर'फोरनि भिट'राव मिथिसार जानो आरो आरो बेनि अनगायैबो गोगोम आरो मोन बिसोरो आनदार नाइनटिन जोंनि इण्डियायाव ओरै ओ जोङो खालामदों आरो
होम
हम्म मोजां मोनो जोंनि गावनि हारि गावनि मानसि बेफोर गेलेयोबा।
औ
ख'मैनो दायो बेबादिनो जोंनियावबो लिग सोलिगासिनो दङ। बेफोरावबो मोजां बेफोरबायदि लिग फिसा फिसा लिगनि गेजेरजोंबो गेले गेले मोनसे गोजौ थाखोआव मोनहैनो हानाय जाहैयो। स्टेट प्लेयार डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्टनिफ्राय स्टेटआव थांगोन स्टेटनिफ्राय नेसनेल लेबेलाव गेलेगोन। बेफोरावनो सेलेक्ट जानानै माने इन्टारनेसनेल हानायजों
औ
बेजों लोगोसे जेब्ला मोनथिजानाय जायो अब्ला गोदोत गिदिर गिदिर क्लाबफोरजों बायजानाय नुनाय जायो गोबां बुरजा बुरजा एमावन होनानै पास बोसोर पास बोसोर सय बोसोर बेफोरबायदि कन्ट्रेक्ट लानानै गेलेनाय जायो आरो ना दा जोङो नै बुंनो हायो ख्रिस्टियान' रनाल्द'मोन मेसिमोन बायदिया बुहुमाव बेसे मिथि जानाय रावबो मिथियि मानसिफोरानो गैया। बेसोरखौ मिथिनाय जायो होनना बुङोबा बे फुटबलनि थाखायनो मिथियो आरो।
फुटबलनि थाखायनो बा गेमनि थाखायनो मिथिजानाय जाबा
मिथिजानाय जाबाय दा नै मो थांनाय र' मास मोननैसो नि सिगां लिय'नेल मेसिया जोंनि भारताव फैदोंमोन। ओम फैनानै ओ फैनानै बियो जास्ट जेबो खालामाखै गेमबो गेलेयाखै फिल्डआव नुजाबाय नुजानानै थांबाय बेयावनो देरस' कौटि बिसोर लानानै थांदों। बियो कल-कलकात्तायाव फैदों मुम्बाइआव फैदों हायद्राबादाव थां बे मोनथाम स्टेटाव थांदों थांनानै जेबो खालामाखै थांनानै फिल्डआव नुजाहैदों फेनफोरा बिनि सापर्टारफोरा होम
फिदाव ल'सो
ओम फिल्डआव ल'सो गिदिंबाय इनिफायनो देरस' करर लानानै थांबाय आरो बिहा।
बेयावनो मिथिनो हायो दि फुटबल खेलेनानैबो खेरियार खालामना नानै
बुहुद जागा बेरायनो मोनो फ्रियावनो क्लाबनि गासै सुबिदाफोरा थाजोबो बेमार आजार जाबोला माबा मोनसे जायोब्ला क्लाबनिया क्लाबानो नायो।
आयो।
उम बेफोरबादि आरो।
गावनि बेगग्राउन्डआबो मोजां जाबाय।
दा नै हमनानै ला जोंनियाव आरो दुरान्ड काप जायो बोसोरै बे दुरान्ड कापनि गेजेरजों उम दुरान्ड कापनि गेजेरजोंबो गोबां बर'फोरा गेलेनो खाबु मोनदों। जोंनि इण्डियाननि माखासे गिदिर गिदिर क्लाबदों कम्पिट खालामनो खाबु मोन-मोनदों आरो। आरो बेयावनो सोरहाबा सोरहाबा साख्रिबो जादों।
दा जोंनि बर' हारियाबो बर'हाबो बड'लेण्ड एफ सि हिसाबै थाबाय।
थाबाय थाबाय औ।
औ दा जों बे दुरान्ड कापनिजों दिनो जोङो बड'लेण्ड एफ सि याबो जुदि बड'लेण्ड एफ सि याबो जोङो गाबोन समफोर जेन'बा मोजां बे खेलाय लाङोबा दिस्ट्रिक्ट बा सेन्ट्रेलनिफ्राय गोजौआव थाङोबा जोंहा दा जोंनि बर' हारि गोबां मुंदांखा जागोन। बड'लेण्ड एफ सि होननाय लोगो लोगो औ
बेबायदि खाबु दङ आरो सोरबा सोरबा बे दिस्ट्रिक प्लेयार जानानैनो सोरबा सोरबा बेबायदि स्टेटआव गेलेनानैनो मोजां मोजां गेलेफ्रा साख्रिबो फोर मोनदों आ आरो।
औ
जां गेलेगिरिफोरा साख्रिबो मोनदों पुलिस साख्रि।
पुलिस औ।
उम मथ'थे सासे मोजां गेलेगिरिया जेनिबो आंखाल गैया आरो। गासैथिंनिफ्रायबो मुलाम्फा दङ।
गोबां खेलाजोंनो फुटबल फुटबलजों मोननाय खोनायो बा जोङो फुटबल आरो भलिबल भलिबल गेलेनानैबो गोबां साख्रि मोननायखौ जोङो नुबोदोंमोन
उम दायो बे फिफाखौ नायनानैनो जोंनि माखासे गथ'फ्राबो इन्सपिरेसन लागोन गावखौ सासे-सासे मोजां गेलेगिरि खालामनो थाखाय
औ
साफा-साफा मोजां गेलेयो
गोदो जोंनि मानसिफोरा माने ओरैनो खेलाखौ ओरैनो खेलेनो होननानैल' ओरैनो जानला मानला खेलेयो ओमफाय खिन्थु दानि जुगाव जोङो नु नुबोबाय जे गिदिर गोलाव मेसि रनाल्दमोन बायदि बा जोंनि हरि हलिचरन सारमोन बायदिखौ नुनानै दा मानसि गोबां मानसियानो गोजौआव दावखैलांनानै फुटबलखौ जोंङो मानसि गेलेनायखौ बांसिन नुबोदों आरो दा
औ-औ-औ बेबायदि आरो गेलेगिरिफोरा मोजांङै गेलेनाय बेफोरजोंनो मोजांङै नखर जालांनाय
औ
गोबां जागा बेरायनाय जों बेफोरखौ नुनो मोनो आरो
औ-औ
औ ओमफ्राय नों मा बुंङो बेनि बागै मा बुंबावगोन नोंङो
आं फुटबलनि सोमोन्दैथ जाखिनि एसे मिथिबाय बेखौ बुंबाय आंङो एनिफ्राय आं